हेलौ
नोंथां खोनायाखै नामा?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ।
नोंथांलाहा माइफोर गायखांबाय नामा
माया ओ गायखांबाय
अ खै बिगासे गायो नोंथांलाहा
माबा दाइन बिघाल गायो आरो गारि
औ न'नि गायो ना थिखाफोर लाना गायो
न'नि न'नियानो गायो ओमफ्राय बेलेगावबो बिदिनो खाथि गावस्रानि न'नि गायखांबा थाय बिदिनो हाजिरा खालामलाङो बेफोरबाय
औ
औ
नोंथांमोननिखि दा सान्दि बोथोरा बोरै जादों
बोथोराथ' दा बेनो दोमैलु ओमफ्राय ओ गेजेर गेजेर अखा हानाय हराव अखा हानाय सानाव बारा हानाया हराव बांसिन हायो आरो दोमैलु सान्दुं गोसा दुङाखै आरो थान्दा जाना दं
ओं नोंथां लाहा मा ओंख्रि जानाय
जाखांबाय
औ गायो
ओंख्रिया दिनै ओरैनो मैगं बुथुमनायसो हाग्रानि मैगं आरि बुथुमनाय
अ ओमफाय जेबो गैला
ओह
दिनैथ' जेबो गैया मैगं ओरै बुथुम ओमफ्राय नोंथां नोंसोरनिखि मा मा माइ गायो?
जेनेबा
जेनाखि जो जोसा माइब्रा ओमफ्राय रन्जित परिमल बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि गायो। नोंथांलांआलाय
जोंनिथिं जों एसे दै बाव आरो नालाय ओ दै बिदिनो दै थानाय जायगा दैबाना जायगायाव बाव माइ होनना बुंनायखौ इखो दै बारा जानायनि थाखाय बेलेगथ बिदिनो सोलिबाय थानायाथ' नर्मेल माइफोरानो रन्जित रन्जना बेफोरनो आरो जोसा माइब्रा गायनाय जायो आरो।
खोनायाखै नोंथां नोंना नेत नाङाखै खोमा?
खोनादों?
मा होन्दों नोंथां।
हेल' औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां मा होनदो ओं मा होनदों बुंफिनलाय।
नोंसोरनिलाय मैगं थाइगं खेथि खालामनायफोरा मा मा खालामो ओमफ्राय मा मा बोथोराव बांसिन गायो बेखौ सोंदोंमोन आरो आङो।
अ जोंनिया दासान्दि बानलु गायदो ओमफ्राय भिन्दि फाथो फोदो बोरि हायाव औ बेनोल' आरो नोंथांमोननिजालाय
जोंनिथिं ओ मोननै मोननै बोथोराव मोननै टाइमाव गायनाय जायो आरो दा दैज्लां बोथोर ओमफ्राय माबाया मेसें बोथोर ओमफाय दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो ओमफाय बोथोराव हाय मैथा गोखै मैथा गोखा ओमफाय सबाय बिमा बानलु बेबायदि गोजौ जायगायाव गायो आरो ओमफ्राय दै लोमनानि थाखाय जोंनाव दायो दैज्लाङाव एफोरबायदिनो मैगं थाइगंफोरखौ बाराद्राय गायनो हाया आरो बेलेग मैगं थाइगंखौ
औ
ओरै हाखांनानै गोलोम बोथोर मोननाय टाइमाव जोंनिखिजाय इदिनो बेसर जायो आलु जायो जुखाम बिलाहि कबि मथर हानि सबाय बिदि सब जाजोबो आरो जोंनिखिजाय
औ
ओमफाय दैज्लाङाव गायनो खस्थ' जायो नालाय खिन्थु मेसें बोथोराव बांसिन गायनाय जायो आरो इफोरखौ
औ
दैलाङाव एसे खम नुनो मोनो ओमफाय फसलफोराव बो इदिनो खम जायो आरो माने
औ
खोनाखै नोंथां नोंथांना नेथ औ मा होनदों नोंथां
अ आं सोंदोंमोन आरो बोथोरफोरा दा नोंथांमोननिखै माबायदि होननानै
जोंनिखि दा सान्दुं दुंदो नोंथांमोननि जालाय
अ सान्दुं दुंदो ना
औ
ओमफ्राय जोंनिथिं बिदिनो दोमैलु आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं बेबायदिनो दैबाना माबा माबि जागोना जाया
दैबाना जोंनिखैथ' जाया नोंथांमोननि जालाय
जोंनिथिंहाय बहुद दैबाना जायो आरो जोंना दाख्लैबो खनसे जाखांबाय बुहुद अखा हानानै बिदिनो हान्था मेलानि राहा ट्रेन आलिफोरानो बायजोबना दं जोंनाव दासिमबो मोजां जाथ'आखै माने ट्रेन ओरै फैनो हायाखै आरो जोंनिथिंजाय
बुहुत दै जायो आरो बेबायदिनो मालाबा टाइमावथ' माने गायनो हाया लोमजोबो अखा हादों
औ
एसे अखा हाबाथाय
औ
दैमा दैसा माथावरि ओरै सेस बायजोबदों आरो माने जोंनाव नोंथां नै गैथ'वा माने दा एसे अखा बारा गैया नालाय रानलांफिनजोबना दं माइयाथ' गायखांजोब्बायानो